औ नोंथां
ओ गिबियावनो खुलुमग्रोबाय ओ नोंथांनाव सम दंना दसे सावरायनो
औ नोंथां दं दे
ओ दा आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि जे दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ आं हागोन दे
अके
आं नोंथांनो जोंनि दोरोङारि ओ अनला अनला ओंख्रिनि सायावनो एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथां ओ जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो नांग्रोगोन जोंनो माइरं
औ औ
ख्रैखौ संनो थाखाय जोङो गोबां मैंगंजों खुंनो हायो जों जेरै ओ दाउ बेदर ओ हाग्रानि ना सें बेफोरजोंबो संनो हायो जोङो आरो बेनि अनगायैबो मैगं थाइगंजोंबो जों गोबां संनो हायो जेरैहाय जोङो थाइगिर बारसेगि बिबार सेवालि बिबार बेबायदियैनो मुदुफुल बिबार बेफोरबायदिजोंबो गोबां संनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो हमनानै ला बयनिख्रुइबो मोनथिजानाय बयजोंबो मिथिजानाय बे अनलाजों दाउ बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो
औ नोंथाव औ
दा बुंनो थाङोबा जोंनो गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोननानै लानांगोन आरो जाहा थे बे माइरङा रुयो बेनि थाखाय जोङो माइरंखौ सुनानै लानांगोन आरो दैखौ गसर गारहोनो थाखाय मोनसे हासाव बा जा माबायाव दोननो नांगोन आरो बेखौ बेनि उनाव जोंहा बे अनखौ दसे समनि उनाव माबाखौ माइरंखौ देनो थाखाय उवाल बा थौसि बा ग्रेन्डार दानि जुगनि अन खालामग्रा बा गुन्दै खालामग्रा ग्रेन्डार बेफोरावबो खालामनो हायो आरो जोङो बेखौ जोङो गुन्दै खालामना लानानै बा अन गुन्दै खालामनानै जोङो बेखौ सिगाङावनो अन गुन्दै खालामना लाग्रोनानै जोङो दै दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनो गोनां जायो आरो अनला संनो थाखाय साराय बा थौ बेफोरावबो संजायो
औ
दा जोंहा गिबियावनो ग्लब ग्लब गोदौहोदो दैखौ बेनि उनाव जोङो आ मा मुथासे मुथासे हमनानै जोङो गोजौनिफ्राय ट्राय ट्राय होनो नांगौ आरो
अ नोंथां अ।
थाखायाया बे अना गाहायाव जेनेबा दै बे गुदुङाव गोग्लैनानै जाहाथे गथा खाया । बेनि थाखाय जोङो ट्राय ट्राय होनो नांगौ आरो। ओमफ्राय फारसे आखाइजों बा आगसि आखाइजों जोङो गारबा गंसे लानानै बेखौ गि फिदिंनानैबो होनो नांगौ। जाहाथे गथाखाहोया।
औ नोंथां
बेबायदिनो बेखौ होखांनानै दसे गोदौहोनो नांगोन आरो बेनि उनाव जोंहा बेखौ खांथ'नानैबाबो दोननो हागोन। बेनिफ्राय जोङो एक्सट्रा साराय बा हास लानानै जोङो बेयाव बेदरखौ संगोन। गिबियावनो जोंहा थाव होगोन सामब्राम बानलु बेबायदिनो नांगौ बदि मस्लाफोरखौ होनानै। जोंहा बेदरखौ एवगोन आरो बे बेदरखौ जोंहा मोनजासिम एवनाय जानाय नङा आरो नोंथां
औ नोंथां
एसेल' मोनो बा खावसेल' मोनो बेयो जाहाथे अनलाजों आरोबाव गोदौवनानै खावसेआ मोन फाजोबो बेबायदि खालामनानै खावसेल' संगोन आरो जों बेदरखौ बेबायदि खावसे जेब्ला मोनो बा जायो बेखौ अब्ला जोङो अनलाखौ बेयाव गलाय देरगोन आरो बेयाव लखब देरनानै जोङो। मिक्स खालामगोन मिक्स खालामखांनायनि उनाव जोंहा गोनांथार मोनसे बुस्थुआनो जाहैबाय खारै जोंनो खारैखौ नांथारगोन खारै गैयाब्लाथाय अनला ओंख्रिया जानाय नङा खारैनि अनगायैबो जोङो सदा होनो हायो सदाखौबो जो हायो द जुगाव बांसिनानो सदासो फयो गोदो नाथाय अर्गेनिक बा थालिर बिफांनि बा थालिर मुरानि बानायनाय बेफोरखौ खारदैखौ दा मोननो थांबांला बा गामि गामि बानायनाया खम जालांनायनि थाखाय बे खारैआाबबो एसे खम जालांबाय आरो बेनि थाखाय दा सदा होनाय जायो दा जिखुआनो जाया मानो बेजोंबो जायो बेजोंबो जायो दा नांगौबायायदि बे खारैखौ होनानै लानानै कालार जाहोनांगौ आरो। जेब्ला कालार जायो अब्ला जोङो बेखौ गोदौ होनांगोन आरो नैजि मिनिटसो बा नैजिबा मिनिटसो मोजां गोदौहोनानै जोंहा बेयाव बे ओंख्रिखौ मोदोमहोनो बा गोथाव जाहोनो थाखाय जोंहा गंगार दुन्दिया बा नगा दुन्दिया होननाय मोनसे एसे दङ बेखौ जोङो जोबनो गैयै माने बोसोरफ्रोमबो मोननो हायो आरो बे थायोबाथाय जोङो आनलिमिटेड बा जोबनो गैयै मोनबाय थायो। औ बार' मास मोननो हाबाय थायो आरो बेखौ होनो हायो बा दुन्दिया थायोबाथाय दुन्दियाखौ। खौ होनो हायो दुन्दियाखौबो होदो होनानै दसे सम खोबना होदो आरो जाहाथे बिनि मोदोमनाया बाहेरायाव खारा बेनि थाखाय जोङो खोबना हो दों अरखौ एसे खम होना हो
औ-औ
बेनि उनाव खोबना होनानै जोंहा बेयो दसे बा दुइ मिनिट बा थिन मिनिट बेनि उनावनो जोंहा बेखौ खांनानै जाजानाय जायो आरो दा नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरबायदिनो जायोना जाया नोंथां
हागोन नोंथां हागोन जोंनि बर बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा गोबां दङ जेरै नोंथां होनाय बायदि अनला दाउ सबाय दाउ सबाय साम' आरो लाइ खारै लाफा खारै आरो नारजि अमा नाफाम बेफोर जाबाय जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्राय जाबोनाय बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा आदार दा आं नोंथांनो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जा ग्रा ओंख्रि नारजि अमानि सोमोन्दै आङो फोरमायनो सान्दों
औ
गिबियाव जोंहा नारजि अमा संनो थाखाय नारजिनि गोनांथि जायो दा बे जों नारजिखौ फाथोनिफ्राय खालामनाय जायो फाथोआ मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया जाबाय फाथो गोदै आरो मोनसेया जाबाय फाथो गोखा दा जों गुबैयै नारजिखौ फाथो गोखानिफ्राय बानायनाय जायो फाथो गोखाखौ जोङो गिबियाव नैबे जों जोंनि दैज्लां बोथोरावनो बारिफ्राव फोनाय जायो बो फोनानै जोङो फाथोनि ओमफ्राय बै बिलाइफोरखौ खानानै फोराननानै दोननाय जायो जों रानजासिम राननायनि उनाव जेब्ला फाथो बिलाइया रानजोबगोन अब्लानो जोङो नारजिनि महराव मोननो हायो बै नारजिखौ जोङो आ संनो थाखाय जोङो गिबियाव सोमग्रोनानै दोननो गोनां जायो ओ एसे गोबाव सम सोमग्रोनानै जों रुइहोगोरो सोमग्रोनायनि उनाव जोङो गोबांथार ओ बेखौ ओ सिग्लिनाय जायो जाहाथे बियो थाबैनो रुयो रुनायावहाय बेबायदिनो जोङो अमा बेदरजों संनो थाखाय गिबियाव जों अमाखौ आरामै खायफाया रुनानै लायो बा खायफाया रुवालासिनो ओरैनो एवो दा एवनाय समाव जोङो माखासे ओ जोंनि बाजार बा दखान बाजारफ्राव मोननाय मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोरखौ होनानै एवो गोदोनि दिनाव ब बांद्राय बेफोरबादि आ जिरा मस्लाफोरखौ बाहायनाय जायामोन जों नि मिथिंगा बिखानिफ्रायनो मोननाय जेरै गंगार दोनजिया दोनजिया हाइजें बिलाइ सामब्राम गुफुर बेफोरखौनो बांसिन ओ मस ला हिसाबै बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव आ बेफोरनि अनगायै बांसिनै जिरा मस्ला जों बाहायनायखौ नुनो मोनो थिग बेबाददिनो आ जोङो गिबियाव नारजिखौ खारै होनानै रुनानै लाग्लोन-लाग्रोनांगौ रुखांनायनि उनाव जेब्ला नारजिया एसे गेब्लेयो रुयो अब्ला जोङो दालि गाग दालि खाथा खायफाया सागं बुङो बे बेजों ओ जोङो आ साग्लिग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ एवनानै बै साग्लिनानै लानाय नारजिखौहाय जोङो होसन्नाय जायो होसनखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो गोबाव सम बेख खौ गोदौ होबाय गोदौहोखांनायनि उनाव आरो जोङो एसे ओ खारैखौ जों हरबावनाय जायो बे खारैखौहाय जों मोननो हायो खायफाया सिबिं सेरेब सिबिं साबानिफ्राय बानायो खायफाया बेस सर साबानिफ्राय सावनानै बानायो आरो खायफाया थालिरनिफ्राय बानायो। आरो खायफाया खाथ्रि बिफांनिफ्रायबो बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जों मिथिनो मोनो ओ थालिर आरो खाथ्रिनि खारदैया मोजांसिन जायो होननानै। दा नोंथाङा दाहाय फोरमायनाय बादि जायफोर जायगायाव खारदैखौ जोङो मोनबांनो थाङा। बेनि सोलायै जोङो ओ सदाखौ खारै हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो। बिबायदिनो अमाब-अमाजों नारजिजों संनायथ टाइमावहाय खायफाया सदा बाहायो खायफाया खारै बाहायो। बेबादिनो नारजिया जानायाव गोखा। नाथाय अमाजों सङोब्ला बिनि टेसआ जोबोरैनो गोथाव जायो आरो बयबो मि थिखागौ अमा बेदरनि थेस्टखौहाय ओ जायफोर जायो बिथांमोनहा मिथियो ओ बेबायदिनो जोङो अमा बेदरखौहाय संनाय जायो।
औ नोंथां औ।
नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों।
औ नोंथां।
आथिखालनि आरो गोदोनि दोरोङारि जानायनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ दोरोङारि ओ जानायनि सायाव आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों। माने जोंहा गोदोनि जिखुनु दोरोङारि जानाय। बां ओंख्रै ओंख्रै दं बेफोरो दा दानि मुगायाव ज जोंहा जि आइ टेक मोनबाय बेफोरखौ जोंहा बुहुमनाङै बेनि सिनायथि होनो हानाय जोंहाबो बर'हा मोनसे ओ सिनायथि होनो हानाय खाबुखौ ओ आरजिना लानो हाबाय। जेरैहाय सबायजों साम'। अनलाजों दाउ बेफोरखौ। गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो ओ साखिनायनो बा बेनि टेस्टखौ माबायदि ओ गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोराबो बेखौ साखिनो थाख खाय ओ फैयो आरो जेरै जोंनि। जायगायाव ओ बयनिख्रुइबो नाम जादासिन होनोब्ला। सबायजों साम'। अनलाजों दाउ ओमफ्राय अमाजों नारजि। ओमफ्राय नाफाम बेफ फोरबायदिखौ गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोरा माने बे ओ ओंख्रिफोरखौ बा बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ। साखिनो बा जानाय नायनो थाखाय
औ औ नोंथां।
दा बेनोसै नोंथां आं नोंथांनि सिगांङाव बेखिनिखौनो ब
ओ साबायखर थाबाय नोंथां दा जोंना समाबो जाबाय। ओ दिलावनि समाव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों।
गोजोनथोंसै।